औ खोनादों नोंथां
औ दे बिदिबा जों मा आयदानि सायाव सावरायनो दिनै
औ नोंथां बे समाव जोङो सावरायनाया जाहैबाय दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायदि नङा होनबा नोंथाङानो जागायगोरदो दे‌। दावबायनायाव जों माबायदि थागथियारि जानांगौ आरो दावबायनोब्ला जों माबायदि जायगायाव दावबायबा माखासे मोजां गियान मोननो हायो बेफोरनि सायाव फोरमायनो हागोन।
नंगौ नोंथां आ जों दावबायनो थांबाथ' जों गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरजोंबो दावबायो बा गावनि लोगोफोरजों आंगो लोगोफोरजों दावबायो नङा होमबा दा जों दावबायनाय जायगा होनोबा जों मिथिं बिगायारि समायना महर थानाय जायगाफोराव बेरायहैयो बा दावबायहैयो नङाब्ला ओ माखासे सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो बायदिसिना गावनि खामानिनि थाखायबो दावबाय जेरै माखासे औ सोरबा माखासे सुबुङा गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय गोजान आव थांनानै बा गावनि हादोरसानिफ्राय गोजानाव थांनानै देहा फाहामसा सालिफोरावबो थांनानै गावनि देहाखौ नायनो थाखाय बा फाहामथाय लानो थाखायबो दाव बायहैयो बेबायदिबो दावबायनाय दं औ नङाब्ला आरो जोङो ओ जिखुनु आरो जारिमिनारि -फोर जायगा बेफोरनि जि थालांनाय बायखोन्दा नेरसोनफोर थायो बेफोर जायगाफोरखौ थांनानैबो बेरायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बायदिसिना सुबुंफोरखौ औ आं दायो आं गावनि ओ मोनदांथिजों बा आं दावबायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों।
दा आं बेरायदों होनदोंबा बा दावबायदों होनदोंबाथ' गोबां जायगाखौनो दावबायदों दासिमहालागै जेरै नोंथां आङो आसामनिफ्राय गुबुन जायगा बा हादोरसायावबो थांदों आरो दावबायनो जेरै आं नोंथांनि सिगाङाव फोर फोरमायनोसै जेरै ओ आङो दिल्लीयाव थांदों आरोना खब आं खेबसेल' सानदों आरो दिल्लीयाव आरो दिल्लीनि बायदिसिना जारिमिनारिफोर जायगा दं बेहाय। आरो गोबां ओ गिदिर गिदिर माबाफोर दं अफिस दङ जों नि हादोरनि राज गौनि जेला बेयावहायथ' गोबां जोंनि हादोरनिनो गिबिसिन बा आ गिदिर न'फोर दं बा अफिसफोरा दं आरो जोंनि सालायनाय जोंखौ। बेबायदि बेबायदिनो आङो जोंनि भारत हाद दरनि रौनिया हान्जानि जाय जों बेखौ मेमरियेल पार्क होनना बुङो। बेफोर बेबो दं इण्डिया गेट खाथियावनो। बा इण्डिया गेटखौबो जों बिदिनो ब्रिटिशफोरखौ बानायनाय नुदोंमोन बिथांमोना बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बे ओ गेटआवहाय ओ जेब्ला मुलुग दावहा जादोंमोन आरो बे मुलुग दावहा बावहा जौ बासोमनाय जौनिया हानजा सुबुंफोरनि बेहाय मुं दं। माने गोबां बेबायदि आरोना।
बे इण्डिया गेटआव ना नोंथां?
नंगौ-नंगौ आरो बिनि खाथियावनो बेहाय जोंनि रौनिया हानजानि दा भारतनि रौनिया हानजा फोरनि मुंख्लं जानायफोरनि सुबुं नाम रौनिया हान्जानि नामफोर फोर खौ जोङो बेवहाय वार मेमरियेल बानायदों आरोना गोदानहै। दानिया आथिखालनि सरखारा औ बेबायदि आरो बेजों थोंजोङै थाङोब्ला नोंथाङा इण्डिया गेटनिफ्राय नोंथाङा ओरै जोंहा जोंनि पार्लियामेन्ट हाउस खौ नुनो मोनो आरो औ नों गौ आरो रास्ट्रपति भबनखौबो नुनो मोननाय जायो। ओरैनो रास्ट्रपति भबनाव नोंथाङा हाबनो हायो बेहाय टिकेट लायो आरो द'जि रां ना बेसे बेसां लायोमोन आं बावदों। औ थांनानै रास्ट्र भबनाव हाबनानै बेहाय मिउजियाम दं बे मिउजियामाव हाबनानै जोंहा मा मा सावरायनाय जादोंमोन माने गोदो दानि जोंनि भारतनि भारतनि हादरनि सोरखारनि मुङावहाथ' नामखौ सोलायबाय राष्ट्रपति भबन बानायबाय नङा होमबा? प्रेसिडेन्ट बिनि सिगांथ' ब्रिटिसफ्रानो बनायलांनाय बे माबाखौ राष्ट्रपति भबनखौ जेब्ला औ जेब्ला दिल्ली दरबार जादोंमोनना नोंथां खोनादों खोमा नोंथाङा जारिमिन फरायनायाव औ जे लिदार बारनाय लोगो लोगो बेयो जाबाय जिगुजौ जिसे मायथाइयावहाय जेब्ला ओ इंलेण्डनि निफ्राय ओ जोंहा राजा फैदोंमोन। किं जर्स फाइभ ना फरमोन आं बावदों दै बे नामखौ ओमफ्राय कुइन एले जाबाय दा फै दों आरो औ बे सानैया फैदोंमोन औ बे थाखायनियावनो दिल्ली दरबार जादोंमोन आरोना बे दिल्ली दरबारावहाय मोनथाम रिजलेउसन लानाय जादोंमोन आरो। जेब्ला जिगुजौ बा मायथायाववहा बेंगल बोखावनाय जादोंमोन ना बेंगलखौ खावनै खालामनाय जादोंमोन बेखौ बे खौ बोखावनायखौ बिथांमोना बन्द' खालामबाय आरो बेहाय। बे मोनसे रेजुलिउसन आरो बिनि उनावहाय ओ मोनसे ओ माबा खालामो नोंथां बेहाय राष्ट्रपति भबन बे टाइम बिनि सिगाङावहा बेखौ बुङोमोन भाइस राइस हाउस होननानै। बिनि सिगाङावथ' भाइस रयसोमोन नालाय ब्रिटिशनि समावहा
ब्रिटिशनि समाव माने सोलिनाय रुलाव माने बिदि होननानै गाबज्रिनाय जायामोन आरो।
बेखौ जोङो जि गुजौ जिसे मायथाइनिफ्राय बानायगोन आरो बे न'खौ दा आथिखालनि रास्ट्रपति भबनखौ बे रिजुलेसनखौ लानाय जायो आरोना। ओमफ्राय मोनसे रिजुलेसनखौ आं बावदों नोंथां। गोसौआव फैयाखै आरो दायो। ना जायखिजाया बेहाय मोनथाम रेजलिउसन लानाय जादों आरो। टारगेट लादोंमोन आरो ना औ बिदि खालामगोन होननानै ओमफ्राय जिगुजौ जिसे मायथाइनिफ्राय बायनानैनो बे मिउजियामखौ बे रास्ट्रपति भबनखौ। आ जिगुजौ नैजिदाइन मायथाइाव कमप्लिट जादों आरो ना बियो। नोंथां औ जिगुजौ नैजिदाइन मायथायावहा बियो जोबदों आरो बानायनाया। जोबोद गिदिर। ओ बिराद गिदिरथार माने जोबोद गिदिर हायावहा बानायदों। आरो बे जायगाया एसे गोजौ आरो ना नोंथां पार्लियामेन्ट हाउसखौनो होनबा रास्ट्रपटि भबन थांनायखौनो होन बेयो एसे गोजौ जायगाया बेखौ। हाजोखौ दानखाना बानायदों आरो। औ बेखौ रायसिना हिल्स होनना बुङो रायसिना हाजो। औ बेयो जाबाय नोंथां जोंहा आ बे जोंहा गुजरातनिफ्राय फैनाय हाजो दङ ना मोन
नंगौ नंगौ
औ बे हाजोनि नां नां नांजाबनाय आरोना। बेयो एक्सटेनसन आरो बे बे हाजोआ
ओरै बे आ मा होनोमोन बे आराबारि
आराबालि आराबालि औ आरवालि रेन्जआनो बियो नोंथां। औ ओमफ्राय रायसिना हिल्सखौ बिदि खालामदों आरोना बे गोजौ जायगा
नों नंगौ नोंथां आं खोनानो मोनदों बे ओ। नोंथाङा जे जाय राष्ट्र भबन होननानै फोरमायगासिनो दा मिउजियाम बेहाय जोंनि भारतनि आखाइजों लिरनाय माखासे ओ कन्स स्टिटिउसन जायखौ सोरजिदोंमोन। नङा होनबा दा बेखौ बे अर जिनेल बिजाबखौ बे न'आवनो हिलियाम गेसाव सोनानै दोनदों होननानै आं खोनानो मोनदों।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ नंगौ नायबोदों आं बे अरिजिनेल द्राफ्ट जायखौ माबाया लिरदोंमोन ओ बे साउथनि जोंनि सोनाब खोला भारतनि सुबुं सासे मुङा बिनि आखाइजों बिनि केलिग्राफि आरोना बिथांनि। औ मोनसे लिरनाय दं हेन्दड राइटिंआ बिथांनि आरो लिरनाय आ आखाइजों लिरनाया। बेनि मुंखौ आं बावलायबाय आरो दा नै
इणडिया होनबा बियो
नङा बेयो माबानिसो अ औ आं बेनि मुंखौ एसे बावदों आरो ना नोंथां
आंबो गोसोआव गैला बावबाय नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां आरो बेनि उनावहाय बेहाय जोंहा बे गान्धी आरो इरुइनजों सावरायनाय दंमोन ना
औ
बे इरुइन पेक जादोंमोन मोनसे जिगु थामजसे मायथायाव औ बे नि दं आरो सावरायनायनि मिउजि याम बानायना दोनदों आरोना आ इरुविनखौ ज' आरो महात्मा गान्धीखौ बेहाय दं आरो ना बिथांनि मनि मुरथि दं आरो रायजलायनाय बिदि देखायदों आरो ना ओ ओमफ्राय आरो माबाबो दङ ओ मुस्लिम लिग आरो ओम इण्डियान नेसनेलकं बिदि आरो ना बेफोरो आय
माखासे माखासे माने बै समाव जालांनाय जाथाय दा जाथाय मोन औ बेफोरखौ माने मोगथां गोथां महर फाय इयुनिट ओ उन्दै बा भारतनि माखासे खना खनलायाव थानाय रायजो ओ सुबुंफोराबो बेयाव थांनानै भारतआ बेबायदि खामानि मावदोंमोन जुजिनो गोनां जादोंमोन बेफोरखौ ओ गोदानै माने गोसोआव खोख्लैनो थाखाय बेफोरबायदि मिउजियामखौ सोरजिनानै दोनदों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ आङो एसे गोसोआव फैबाय आरो ना जों दे बे बुंदोंमोन ना? ओ जोंनि भारतनि संबिजितखौ आखाइजों लिरनायनि मानसिनि सुबुंनि मुङा बिथांनि मुङानो जाहैबायमोन प्रेम बिहारि रायज दा होननाय
औ नंगौ नंगौ थारैनो आंबो आवगायाव मोनदोंमोन नाथाय गोबाव जाबोनायखाय बावफिनदों
बिथाङा आखाइजों लिरदों आरो बे आखाइनि बिथांनि हेन्ड राइटिं आरोना बियो अरिजिनेल जायखौ द्राफ्ट खालामदोंमोन कनस्टिटिउसनेल बडियावहा कनस्टिटिवेन्ट बडियाव बिथाङा बे इटालिक फनआव लिरदोंमोन आरोना फनटा जाबाय मोन बिदिमोन आरो औ बेबायदि आरो जों बेबायदि जायगाखौ बेरायदों आरो आङो ओमफय आरो बायदिसिना जारिमिनारि जायगा बेहाय बेरायदों जेरै नोंथां बे लाल किल्लाखोनो होन बा कुथुुब इनार खौनो होन आरो औ नंगौ आरो आङो बे जामे मस्जिदबो थांदों
ओरै नोंथाङा अब्ला ताजमहलाव बेरायहैदोंना हैयासै बेबोथ' जोबोद मुंदांखा
आं थांनाय जायासै ताजमहलाव औ बियो जाबाय दिल्लीनिफ्राय गोजान जायो नालाय आग्रायावसो दं बियो उत्तर प्रदेशआव औ थाम थाम घन्टा लायो आरोना दिल्लीनिफ्राय थांबा बेबायदि आरो नोंगौ जन्थार मानथारावबो बेरायदों आरोना नोंथां आं बयनिसायबो साबसिन बांसिन जायगाखौनो मोनबाय बेरायनो होनबा आं बे रास्ट्रपति भबनखौनो मोजां मोनबाय आरो बेरायनो बायदिसिना जोंनि जारिमिनारि जाथाय फोरखौ बिथांमोनहा मिउजियामाव मखनाय दं आरो बानायना दोननाय दं आरो नंगौ नोंथां जोंहा बिदिबा सम जाबाय नामा नोंथां
औ नोंथां थारैनो दा नोंथांजों माखासे दावबायनायनि खोथा सावरायनानै आं जोबोद गोदान खोथा मिथिनो मोनबाय आरो फिन उनावबो बेबायदिनो जों सावरायनो मोनगोन होननानै नोंथांखौ आसा खालामनाय थाबाय।
नंगौ नोंथां औ दोनथ'नाय जाबाय बिदिबा
औ दे